दोंना नोंथां मा खालायदों। दं उन्दुना।
औ नोंथाङा।
नोंथाङालाय?
औ फ्रि औ औ बिदिब्ला जों टपिकनि औ।
दिनै जों होमबा बैसागोनि सायाव एसे सावरायनो नामा?
अ अ औ।
नोंथाङानो एसे बुंना होग्रोदो नामा
औ बैसागआथ' जोंनिनो गोदो गोदाय आबौ आबैमोननिफ्रायनो सोलिबोखायो हानाय नङा होमबा नोंथां बैसागआ जोंनि बर'नि गेदेर फोरबो बैसागोआनो नङा होमबा औ बैसागुआ मोननै जायो जेरै मोसौ बैसागु मोनसे आरो मानसि बैसागु मोनसे। मोसौ बैसागो खालि जों बिदिनो अ मोसौखौ मोसौखौ जों हालदै संख्रै संख्रि नङा सरि हालदै। बिदिनो फान्थाव खुमब्रा ओ लाव। बाव बिदि लानानै जोङो मोसौखौ माला गानहोनायखौ नुनो मोनो बिदिनो हामखोन्दा हामखोन्दा हांगार बा दोनिफ्राय जों बिनि हांगारखौ लानानै जोङो मोसौनो फोथाब फाननायखौ नुनो मोनो गोथां थावजों औ अ
बर' बर'फोरा बैसागआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानाय नेमखान्थि दंना
औ नोंथां
बेखौ सक्र सान सक्रान्ति सानखालिनि खालामनाय खालामनाय
औ
रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बेलासिनि समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो बेफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबो संना जानाय जायो बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संनाय जायो जायखौ गोखामै गोखै खाजि जानाय होननाय बुंनाय जायो बेनि ओंथिया फोरमायोदि गोजाम बोसोरनि बिदाय होनाय आरो बायदि रोखोम धोरोम आजाद जानायनिफ्राय रैखा मोननाय होननाय फोथायथि नङा होमब्ला नोंथां
औ
बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुआव बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोफोर गेजेराव मोसायो मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सेत्र दाननि जोबथा सानाव एबा साख्रि संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो
औ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
औ
हेलौ नोंथां हेलौ हेल' नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा एसे बुंनो होदो नामा
औ औ जों बैसागो होनोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो फालिखबोखायो बिदिनो जों बैसाग सागुआ मोननै जायो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागु खालि जों बिदिनो मोसौखौ थुखैहैयो जेरैबायदि जोङो हालदै फान्थाव बिदि माला सुहोना माला गानहोनानै माल होनाय माला गानहोनायखौ नुनो मोनदों दिग्लि गुथिया बिब माने बिलाइ बिलाइजों बिदिनो मोसौखौ थुखैयो आरो दानि दिनावथ' जोंना बिदिनो ओ दैसा बा दैमाफ्राव बिदि मोसौखौ थुखैया बिदिनो हा हाखरफोर थायोब्ला आरो बैसागो बोथोरावथ' बिदिनो अखा हाखायो नालाय दुब्लिफोराव माने दै जाखायो बिनि बियावनो जों थुखैनो लाङो बिदिनो न' खाथिनि हाखराव थुखैनो लाङो
औ
औ बिदिनो ओमफ्राय थुखैनानै जों लांबाय थुखैबाय थुखैनानै मोना मोना जोङो बिदिनो गोदान फागाजों मोसौखौ खायो आरो ना
औ औ
औ मोसौखौ ओ मोसौखौ बिदिनो खाबाय बिदिनो मोसौ बैसागुआ थांबाय सेथि सान बिनिनो ओ बैसाग दाननि से थारिख खालि जों आरो ओ माने उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय बा मान होनायखौ जों ला नुनो मोनो आरो गेदेरफ्रा बिदिनो उन्दैफोरनो बोर होयो
औ औ बैसागो फोरबोखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आबै आबौ मान मानिनो समनिफ्रायनो फो-फालिबोदों सेत्र' दाननि जोबथा साननिफ फ्राय बैसागु जागायजेनो बर'फोरा एप एप्रिलनि गेजेराव आसामिया एबा बांगालि बाहाग एबा बैस बैसाग दाननि गिबि अक्ट'आव बैसागु फालिदोंमोन बैसाग फोरबोखौ गिबि साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनाय जायो। नाथाय दोरोङारि समाव बर'फोरा बाहागोनि एबा बैसागु नि गासै दानावनो बैसागु फालिदोंमोन। बैसागु बोथोराव रंजानाय लोगो लोगो सोरगोआव थांनाय बिगुर बिमा गुर बर' हारिनि बर' जोहोलाव जोहोलावफोरखौ गोसोखांनाय हारिनाव दैज्लां बोथोरनि दुखु जारलां गोलां खामानि मावनायनि सम सफैनायनि सिगां बै बैसाग एबा मायथाइनि आगु बैसागु दानाय रंजानाय बाजानाय सम बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजानाय बाजायै फालियो बैसागु फोरबोखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो। जेरै होनो थाङोब्ला जोङो मोसौ बैसाग मोनसे मानसि बैसागु बैसागुआ आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां बोथोर। फोरबो जाय गावसोरनि दान बोसोर जागायनायखौ दिन्थियो।
दे होमबा नोंथां जोंना समा जाबायमोन।
औ दे नोंथां
औ दे।